खुलुमबाय नोंथां।
हेल'?
खुलुमबाय नोंथां।
हेल'?
हेल'?
अह, बाय गोसा होनलाय खोनायाखै।
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
मा खालामगासिनो नोंथाङा दासान्दि?
ओ दा ओंख्रि संगासिनो। ओमफाय नोंथाङालाय मा खामगासिनो?
आं ओरैनो दंगासिनो दंनाया, नोंथांनाव माबा मोनसे बाथ्रा सोंनि आं।
औ मा सोंनोमोनबा?
ओ नोंथाङा दा ओंखाम ओंख्रि संदों होनगासिनो।
उम।
ओम बर'नि नाफाम बाथोनखौ बोरै सङो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा एस?
अह आंङो आंनि सं संनाय संनाया फास्टाव आंङो थाव होग्रोगोन। इनि उनाव इदिनो सामब्रां गोज्जा।
औ।
ओमफाय इदिनो सामब्राम गुफुर देनाय हाइजेंबो होयो, ओमफाय इफोर खो बाहाय माबानानै उनाव माबाखो नाफामखो होबाय। नाफामखो होनानै उनाव औ। ओ इसे दै होनायनि उनाव
औ आदसा खारैजोंबो संनो हायो होमबा
अ अ
औ
बाहाय थावजोंबो खारैजों जानाय जाबाय ओमबाथाय बाहाय गोथावसिन मोनो आरो आंङो
ए नोंथाङालाय माखो जानोखो मोनो?
आंबो नाफामखौनो जानो गोथाव मोनो अनला ओंख्रि औवा मेवा ओमफ्राय नाफामखौ फा ओ गिबियाव गिबियाव बोरै देयो बोरै खालामो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
आदसा आं एसे एसे मिथिगौ खोन्थानि आं अ खिन्थानि आं एसे
औ औ गिबियावनो जोङो नाखौ मोजाङै सायना लाग्रोनांगौ मोजाङै सायनानै सुनानै फोरानना दोननो सान्दुंआव खोनादों नोंथाङा? हेलौ हेलौ ओमफ्राय ओ चाइना नै सुनानै फोरानना दोनना सान्दुुंआव बेनिफ्राय ओम मा होनो एसे थास' बिसं लानाङै बिसं लानानै नाया रानबाथाय बेखौ उवालाव देयो आरो जमाहाय थास' बिसं होनानै ओमफ्रायो देग्लि जोब्बाय मोजाङै जमानो देग्लिजोबनानै औवा हासुङाव थुसो थुसो नारसो नारसो बेखौ गोरा खाबथाना दोननानै गोबावनि थाखाय फारमानटेट खालामनो दोनो आरो।
अ
अ इनिफ्रायनो गोबाव जाबा मास मोनसे मोननै थाबा बेयो नाफामा जाजानाय जायो आरो।
उम उम
उम बिदि खालामो आं उन्दैयाव बिदि खालामनाय नुदो दा मानसिफोरा गुबुन गुबुन प्रसेसाव खालामनो हानाय
ओ ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथाङा माखो आरो जानो मोजां मोनबाय?
आंनि औवा मेवाइजों अनलाखौ बिराद जानो मोजां मोनो।
उम ओमफाय आङो स मैथाजों ना ओमफाय सबायजों दाउ बेदर बिराद मोजां मोनो ओमफाय बिदिनो जोंनि आरो
गोथाव मोनो।
उम
उम ओमफ्राय मा बुंनो नागिरदों नोंथा?
नोंथाङा ओ मा होनो अनला खारैखौ बोरै सङो?
औ अनला खारैखौ ना
उम
जोङो गिबियावनो माइरंखौ माबाग्रोयो सोमनानै लाग्रोयो।
उम
ओमफ्रायो माइरंखौ दसे समनि थाखाय एसे जिखिनि बिबांनि नांगौ माइरंखौ अनला ओंख्रि बेयाव जिखिनि बिबांनि माइरं नांगौ अन गुन्दै नांगौ बेखिनि माइरंखौ सोमना लाग्रोयो। दसे समनि थाखाय गुरै जानायनि ओम फाय माइरंखौ बोखांनानै उवालाव देग्लिसिगोन देग्लिखोनानै लाबाय इनिफ्रायो नोङो बेदरफोरजों दाउ बेदरफोरजों सङोबाथाय दाउ बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोबाय थाव एसे सामब्राम एसे सेरनानै ओमफ्राय एवफ्रामना नै दै होबाय दै होनानैखौ गोदौबाय थानो दोनबाय ओमफाय बेनि उनाव अन गुन्दैखौ गोदौबाय थाबा ग्लब ग्लब गोदौबाय थाबाथाय अन गुन्दैखौ होना होसिगोन आरो ओमफाय होनानै अन गुन्दैखौ जानला मोनला होबाबो जाययाव अन गुन्दैखौ गोजौनिफ्राय आरामनो फिरि फिरि होनांगौ ओमफाय एरबाय थानांगौ आरो ना अनला संनाय टाइमाव नङाबाथाय अना गथा जायो बेनि उनाव दसेनि
गुन्दैखौ खांबाथाय माबायो खारै होयो। खारै होनानै बेखौ आरो दसे गोदौनो दोनलायसिगोन बेनि उनाव दसे उनावनो अनला ओंख्रि जायो। होसिगोन आरो बेनि उनाव नोङो दुन्दियाफोर होयोबा होजासिगोन फाय जानो थाखायाय रेडि खोनादों बा नोंथाङा हो
नेट नाङाखै नेट नाङाखै मा होनदों
नोंथाङा बेफोरबायदिनो मा मा संनो रोंबावो? बेफोरबायदिनो मा मा संनो रोंबावगौ?
आंथ' संनो रोंस-रोंगौ गासिखौबो रोंनाया नारजि अमा संनो रोंगौ सबाइ दाउ संनो रोंगौ बुहुद बर'नि गोबां गोबां गोबां गुबुन गुबुन बर'नि गोबां गुबुन गुबुन ओंख्रि दङना बेफोरखौ संनो रोंजोबगौ आं
आथसा
सबायजों दाउ
सबायजों दाउ सबायजों दाउ उम सबायजों
हा हा औ
जों सङो
सबायजों दाउखौबो बिदिनो गिबियावनो दाउखौ एव खालामग्रोना लायो खोनादों हेलौ औ खोनादों बुं
सबायजों दाउखौ नोंथाङा माबायसा सङो?
औ दाउफोरखौ गिबियावनो मोजां सुना लानानै थावआव एवफ्रामग्रोयो। खोनादो ना? खोनादोंबा नोंथाङा? हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
हेलौ हेलौ औ हेलौ।
हेलौ सबायजों दाउजों नोंथाङा माबायदि सङो
औ सबायजों दाउखौ गिबियावनो उम्म दाउ हेलौ हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
नोंनिया नेट नेट नाङाखै खोमा। हेलौ।
आंङो दा संगासिनो।
आं दा खिथानि सबायजों दाउखौ माबायदि सङो? औ।
माबाखौ होबाय। सामब्राम गोजा ओमफ्राय फानलु एसे हानानै होबाय बे इनि उनाव खुमब्राखौ होबाय। खुमब्रा फिसा फिसा सेबाव हानाय जादों। ओमफ्राय इनि उनाव खमब्राखौ होखांनानै इखो एसे दसे रुइनो होबाय इनि दैफोरखो ओ फोरानजोब्बाय फोरानजोबखांनानै उनाव संख्रै हालदै ओमफ्राय लोगोसे उम्म बिदिनो देनायफोरखौ जेनेबा जों सामब्राम गुफुर सामब्राम गुफुर देदों आंङो ओमफ्राय बेखौ होबाय होनानै ओमफ्राय उनाव बिदिनो जिराबो होबाय ओमफ्राय एसे फोरानथारनानै माबाय आरो आंङो ओ दै होबाय। दै होनायनि उनाव गोदौखां गोदौबाथाय आंङो नाखौ होबाय ना फिसा फिसा लाबनाय दोङोमोन इदिनो गोरिना बोथिख्रि ओमफाय थिया ना बोथिया ना ओमफाय
सेंना, मागुर ना इदिदोंमोन ओमफाय इखो बोथियाफोरखो माने खुमब्राजों जानो मोजां मोनो। नालाय
ओमफाय इखो होबाय ओमफाय होननानै दा गोदौ होगासि नो ओमफाय दा इखो एसे जुदि ओम दैया रानोबा जानोसै आरो ओंखामखोबो संखाबाय आंङो।
अ। नोंथाङा सोंदोंमोन ना आंङो सबाय ओंख्रिखो माबायदि सङो होनना?
बेजों लोगोसे आंङो मैथाखोबो मोजां मोनो मैथाखोबो थावआव ओ थावखो होबाय होनानै सामब्रां गोद जा ओमफाय इदिनो ओम ओ देनायखिनि हाइजें सामब्राम गुफुर होखायो खेबसे लागैनो ओमफाय फानलौ ओमफाय होनायनि उनाव मैथिया माबा बोथ मैथा मैथा बिलाइखो एसे हाबाय एसे हानानै ओमफाय होयो आरो ओमफाय होनानै जुदि मैथाया एसे माने ओ सोम सो सोरोब सोरोब लांओबा ओमफाय उम दै होबाय आर' ओमफाय इदिनो संख्रि होब ओमफाय हालदै होबाय मलाबा हालदै होआ इनि उनाव गोदौबाथाय दैखांना गोदौबाथाय नाखो होबाय होनानै
अ
ओ एसे दैखो रानहोबाय ओमफ्राय राननो होननानै ओमफ्रायसे जाबाय आरो दे बिदिब्ला दिनैनि बे रायज्लायखौ दोन्थ'निसै बाय बाय।
टा टा